हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ आंबो नोंथांनो गोजोन होननाय बै गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांजों आं ओ फन खामानि जास जाबाय नोंथां आं मोनसे सावरायनायनि बागै ओ सावरायनो सानदों बे सावरायनायानो जाबाय दोरोङारि ओंख्रै
औ औ
बिदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रै बुङोब्लाथाय जेरैहाय अनला ओंख्रै सबाइ ओंख ख्रै नारजि ओंख्रि बेफोरखौ जों दोरोङारि ओं ख्रैयाव गोलैनाय नुनो मोनो नो नोंथां बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननि ओन‌ ओनसोलावहाय अनला ओंखखौ माबोरै संनानै जानाय जा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हा गोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रै बुङोब्लाथ' अनला ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे जेन'बा ओंख
दोरोङारि ओंख्रै
औ‌ दोरोङारि ओंख्रि ओ बिनिफ्राय अनला ओंख्रिखौ जों संनो थाखाय जेन'बा माइरं लानांगोन आरो एसे एसेबां बुरजाबो नङा एसे खम बिबांनि उम जेनबा बे एसे माइरंखौ लानानै जोङो बेखौ ओ एसे दैयाव सोमना दोननांगोन एसे सम
नोंगौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा? ओ खोनादों ना नों थाङा औ औ बे माइरंनि जेनेबा औ बिनिफ्राय माइरंखौ एसे जेनेबा जों सोमखांना दोननानै एसे सुस्रां‌ सुुनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ बे सुनाय दैखौ जों एसे फोरानग्रांगोन मानोना देनो थाखाय ओ बे फोरानखांनायनि उनाव माइरंखौ जों थबसि नङाबा ओ दिंखि इदि नङाबा मिसिंफोराव देजायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बे देनायाव बिदिनो फालौबो होजायो ओमफाय बिदि सामब्राम गुफुर बिदिबो होजायो आरो नोंथां औ बिनि फ्राय बेखौ सोंनो थाख खाय जोङो जेनेबा सारायाव बिदिनो सारायनि दैखौ जों इसे फुदुंनानै गोदौहोग्रोनांगौ आरो नोंथां
उम नंगौ नोंथां
ओ बिनिफ्राय बे जे जों जेनेबा सारायनि दैया गोदौनायाव जों जेनेबा देना दोननाय ओ माइरं गुन्दैखौ जोङो ओ बिदिनो सारस्रो सारस्रो होनांगौ आरो नोंथां जाहाथे बे ओ होनाया जेनेबा गथाखाया आरो नोंथां ओंख्रिया सोरबा बिदिनो लाद्रा लाद्रा जाना थायो नङा होमबा नोंथां मोजाङै माबायाबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां
औ बिनिफ्राय नोंथाङा नारजि ओंख्रि ओ ओ मा होनो नारजि ओंख्रि संनायनि बारैबो सों सोंदोंमोन नङा होमबा
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नारजि ओंख्रि खौ माबोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां, ओ जेनेबा जोङो नारजि ओंख्रि बुङोब्लाथ' नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ गोबां जेनेबा गोबां रोखोमै जायो जाजायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां
ओ जों बेखौ बिदिनो अमाफोरजोंबो जाजायो आरो जों बिखौ नारजिखौ ओरैनो ओरैनो गोजाबो आलुफोर होनानै बाबो जाजायो बेदरफोर गैया बाबो ओ बिदिनो नारजि नारजि ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों जेन'बा ओम सारायाव
औ नारजि नोंगौ नोंथां।
औ ओ बिनिफ्राय बेयाव जेनेबा ओ खारै होनानै बेयाव दै होयो जेनेबा एसे रब होयो आरो नारजिखौ ओ एसे रबहोनानै ओ जेन'बा एसे एसे गोदौखां होयो बेनिफ्राय ओ बेखौ जेनेबा एसे गेब्लेनो थाखाय बेयाव दै होयो बेनिफ्राय ओ नोंथाङा जाजों संङो जा अमा बेदरफोरजों संब्लाबो बे अमा बेदरखौ एसे एवफ्रामना लानानै बे नारजि मेगंङाव गोदौ गोदौनायाव होयो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो नोंथाङाबो संफेरबाय जानो हांगौ नारजि ओंख्रि
औ नोथां आं नोंथांनो नारजि ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावहाय बोरै जायो आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनासं
औ नोंथां फोरमाय जागोन
बिदिनो जोङो नारजि नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो नारजि ओ बिलाइ एबा नारजि गोराननि गोनांथि जाना फैयो बिदिनो जों जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्राय मोनो जोङो फाथो फाथोखौ बोरैहाय खालामनाय जायो बा बोरै ओ मोननाय जायो बे खौ आं एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनो सानदों गिबियावनो जोङो ओ हा गोरान हा गोरान जेरै जेरैहाय बोरै बोरि हा बे बोरि हाखौ एवना लाग्रोनाय जायो बेवहाय जोंङो जा ओ फाथो बेगर एबा ओमफ्राय फोनाय जायो फोखांनायनि उनाव
फरायानखांनायनि उनाव उनावहाय बे बिलाइआ गोरान जायोब्ला जों बेखौ खौ नारजि महरै मोननो हायो एबा जोंनि ओनसोलावहाय बेखौनो नारजिमुं एबा नारज मुङै बेनिफ्राय जोंनो नारजिखौ संनो थाखाय जोंनो गुबैयै हारिनि गोनांथि जाना खौ जोंङो थालिर बिफांनिफ्राय
औ-औ नंगौ नोंथां।
दानफायनानै जोंङो बिनि बिगुर एबा फस्लाखौ जिरनाय जायो।